हेल' नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ बिदिब्ला दा नोंथाङा मा खालामगासिनो?
दायोथ' आङो ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन
बिदिब्ला नोंथां जों जोंनि देहानि जोथोन लानायनि सायाव फंनैसो सावरायलायदिनि नामा
औ जागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि देहानि फारसे माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन बिदिब्ला गिबियावनो आङो नोंथांनिसिम फंनैसो जोंनि देहाखौ एबा जोंनि सोलेरखौ मोजाङै लाखिनोब्ला मा खालामनांगौ बिनि सायाव आं फंनैसो खोथाखौ नोंथांनिसिम फोरमायनानै होगोरनोसै
औ।
गिबियावनो जों गावनि देहा एबा सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनोब्ला जों गावनि जानाय फारसेबो नोजोर होनो नांगोन आरो जों जेरैबायदि फुङाव थाब सिखारनानै जोङो बियाम एक्सारसाइस बायदि खालामनाय हुदाखौ जों खालामनो नांगोन मानो होनोब्ला बेफोरबायदि एक्सारसाइस बायदिसिनाखौ खालामोब्ला जोंनि देहाया मोजाङै थायो आरो बेनि अनगायैबो जेरैबायदि आं एसे आगोलाव बुंलांदों जों गावबा गावनि जानाय एबा थानायनि फारसेबो नोजोर होनांगौ खायसे सुबुंफोरा गावनि देहाखौ नाया लाबानो जानाय फारसे ओ जायो बिनि जाहोनावबो जोंनि देहायाव बि जानांङि बेरामा जायो बेफोरनिफ्राय जों रैखा मोनोब्ला जों गिबियावनो गावनि जानाय जामुं जेरैबायदि सासे सुगार एबा डाइबेटिस थानाय सुबुङा आलु बायदिसिना जानाय बेसादनिफ्राय गोजानाव थानो नांगोन आरो जों बांद्राय उम फुङाव थाब सिखारालाबानो फेनसिङाव थानानै उन्दुबाय थानायनिफ्रायबो खायसेनियाव जन्दिस बायदिसिना बेराम जानायखौ नुनो मोनो। बिनिखायनो जों फुङाव थाब सिखारनानै फुंनि गोजोन बारहावाखौ जानो हायोब्ला जोंनि देहायाव खायसे बेरामा जाया आरो दानि आथिखाल मुगायाव ओंखारनाय बायदिसिना जांक फुड थावनि एवख्रेब सावख्रेब ओ मिथाइ बायदिसिनाखौ जों जानो नाङा बेफोरखौ जानायनिफ्रायबो खायसेनि देहायाव जेरैबायदि जानाङि गेस्टिक उदैनि प्रब्लेम बायदिसिनाया जानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो गुबुन फारसे जों प्रेसार थानाय सुबुङा जेरैबायदि बेलासे समाव खारनाय एबा थाबायनाय हुदाखौ लानो नांगौ अब्ला बिसोरनि देहानिफ्राय खायसे गोलोमदैया ओंखारोब्ला देहायाव बेराम जानायखौ जों नुनो मोनो।
आरो बेनि अनगायैबो जेरैबायदि जों गावनि देहा सोलेरखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय मोजां गोग्गो दै लोंनो ना गौ मानो होनोब्ला खायसे दैयाव बायदिसिना बिजानुफ्रा थायोब्ला जोंनि सोलेर सिङाव हाबनानै बेनिफ्रायबो खायसे जानाङनि बेराम जानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो गुबुन फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जेरैबायदि जों गोदोनि मुगायाव मैगं थाइगंफोराव बांद्राय हासार होयि मैगं थाइगं जायोमोन बेनि थाखाय जोंनि सोलेराव बेरामा ज बारा जायामोन नाथाय दिनै बांसिन मैगं थाइगंावनो जों रासायनारि हासार बायदिसिना होनाय मैगंखौ जानायनिफ्रायबो जोंनि देहायाव खायसे बेरामा जादों बेखौ जों नुनो मोनदों
औ
आरो जोंनि देहायाव जेरैबायदि कभिड नाइन्टिन नि बिजिखौ लानानै खायसेनि सोलेराव जेरैबायदि सानाय सुनाय खर' सानाय बायदि बेराम जानायखौ जों खोनानो मोनदों गोदोनि समाव बेफोरबायदि कभिड नाइन्टिननि बिजि लायि समाव जेरैबायदि सुबुं माहारिया खामानि दामानि मावबाबो मेंनो रोङामोन। लोमजानाय साजानाय बायदिसिनायाबो खममोन बेफोरखौ जों सिगांनि समाव नुनो मोनदोंमोन आरो। बिदिब्ला नोंथाङाबो जोंनि देहाखौ एबा सोलेरखौ मोजाङै लाखिनोब्ला मा खालामनांगोन बेनि सायाव फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां थारैनो नोंथांनि बुंनायफोरखौ आंबो गनायो मानोना देहायाथ जोंनि धोन दा देहा मोजां थायोब्लासो जोङो माने जोङो गुबुन खामानिफोराव गोसो होनानै मावनो हायो जुदि देहाया जोंना मोजाङै थायाब्ला जोङो जेबो मावनानै जानो हानाय गोहो फैया दा जुदि जोङो देहाखौ मोजां लाखिनोब्ला जोङो सानफ्रामबो माने दै लोंनायखौ गोबां बिबांनि लोंनो नांगौ जोङो बेनिफ्राय जोङो गोग्गो जाग्रा आदारखौ बांसिन जानो नाजानांगौ बेनिफ्राय बाहेरानि जानाय जेरै नोंथाङा बुंलांदों जों फुडफोर बेफोरखौ जोङो माने गोबावजों खनसेया जाजायो।
औ।
नाथाय सामफ्रामबो जानाया जोंनि देहानि थाखाय खहा गोनां आरो। दा जुदि जोङो जोंनि देहाखौ जोथोनै लाखिनोब्ला माने गोदोनि जुगावथ' बयबो मावै दाङैनो जायोमोन। गाव गावनो आबाद दिहुननानै न'आवनो आबाद मावनानै गोदोनि मानसिफोरा जानानै थांनानै थायोमोन खामानि दामानि मावनानै दा आथिखालाव जों मानसिफोरा मानि गोदोनि बायदि मावनानै जानो माने मावनानै जानायखौ जोङो खम नुनो मोनबाय। आथिखालाव माने बयबो गुबुन खामानिफोरावसो मानि बेस्थ' जाजोब्बाय आरो दा आबाद मावनानै जानाया खम जालांबाय। आबादफोरखौ गुबुन जायगानिफ्रायसो लाबोनानै बेफोर आबादफोरा मानि केमिकेल बा मुलिफोर लगायनाय जायो दा बेफोर जोंनि देहानि थाखाय ख'हा गोनां। जुदि जों बेफोर मुलि होनाय जाग्राफोरनिफाय गोजानाव थानोब्ला जोङो गाव गावनो मानि मैगं थाइगं गायनानै बा फिथाइ सामथाइ न'आवनो गायनानै जुदि जों जानो हायोब्ला बियो जोंनि देहानि थाखायनो मोजां। नाथाय जों थाउन सहराव थानाय मानसिफोरखौ नुनो मोनो बिसोरो मानि आबाद मावनो थाखाय जायगा गैया बेनिखायनो बिथांमोना माने बायनानै जानो गोनां जायो आरो। लोगोसे नाथाय गामि ओनसोलावबो खायसे मानि माखासे जाहोननि थाखाय आबादफोरखौ खम मावो। दा आबाद मावोब्लाबो आथिखालाव एसे रासायनारि हासार बाहायनायखौ माने नुनो मोन्दों। दा जुदि मुलि होनानै आबाद दिहुनोब्ला बै मुलि होनाय मानि जाग्राफोरा जोंनि देहानि थाखाय ख'हा गोनां जायो।
नंगौ।
दा जेनेब्ला जोङो देहाखौ गोग्गो लाखिनोब्ला जोङो मोजां मैगं थाइगं जानांगोन बेनिफ्राय फिथाइ सामथाइ आरो थोजासे दै लोंनांगोन बेजों लोगोसे जोङो एक्सासाइसखौ सानफ्रामबो खालामनाया मोजां। जोङो हायोब्ला थामजि मिनिटसो सानफ्रोमबो थाबायनाया जोंनि थाखाय मोजां। हायोब्ला जोङो फुङाव थाबायनो थाबायनाया मोजां जायो।
नंगौ नोंथां।
दा जोंनि थाखाय उन्दुनायाबो देहानि थाखाय मोजां जोङो थोजासे मानि स्नि बा ओइद घन्टासो उन्दुनाया गोनांथार जोंनि देहानि थाखाय जुदि जों बेबायदि थोजासे सम मानि उन्दुनो हायाब्ला जोङो देहाखौ लोरबां मोनो। बेनिखायनो हायोब्ला स्नि एबा दाइन घन्टासो उन्दुनाया मोजां होननानै सानो आरो आं
औ
आरो जों फरायनानैबो मोनो बेफोरखौ बेजों लोगोसे जोङो जोंनि देहाखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ बेनिफ्राय जों दा सामफ्रामबो दुगैनांगौ अब्लासो जों जोंनि देहाखौ मानि‌ थाजिम मोनगोन आरो बेनिफ्राय जुदि जोङो माब्लाबाफोर खर' सायोब्ला जोंहा माने बिजाबफोर फरायनानैबा गानफोर खोनासंनानै जोङो एसे मानि खर'खौ एसे मोजां मोननो हायो आरो बेफोरनिफ्राय सोरबा सोरबा
बिदिब्ला नोंथां जोंना दायो समाबोथ' जानानै फैबाय दिनैनि जा आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायबाय बिराद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आरो खायसे मोनथियै खोथाफोर खौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो हानायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय बिदिब्ला दिनै दोनथ'नोसै नोंथां औ गोजोनथों नोंथां
औ गोजोन